औ नोंथां।
औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामना दङ?
दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ। ओ दिनै मा मानि बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा?
ओ गिबियावनो ओ सानैनि ओ गोजोन हामलायनायखौ बाउहरनाय
औ औ।
दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आङो जों दिनैनि कम्पिउटार ओ कम्पिउटार आयदानि जै सावरायनो सानदोंमोन
औ औ
जोंथ' कम्पिउटार होनबा मिथिखायो नङा होमबा ओ दानि जुगा ओ कम्पिउटार नङा कम्पिउतार नङाबा सिलिनो हाया जानानै दं दा जोंनि जिउआव जायखिजाया नांगौ खामानिखौ जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजों मावनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा दा कम्पिउटार होनना बुङोब्ला जोङो ओ गोदो कम्पिउटारखौ जोङो डेक्सटपखौ बाहायनाय नुयोमोन आरो डेक्स सब कम्पिउटारखौ बाहायो ओ दा जोङो लाबथिंनोनो हानायबायदियै जोङो लेपटप बाहायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां दा जोङो ओ ओ डेक्सटप कम्पिवटाराव जोंना किबर्ड थायो बेनिफ्राय सि पि इउ थायो माउस थायो दा बेफोरजों लोगो नांनानै जोङो कम्पिवटारनि खामानिखौ मावनो हायो दा कम्पिउटाराव जोङो मा मा खामानि मावनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
अ दाथ' ओरैनोथ' ओ जुगानो जोंनिया डिजिटेल जाबाय नङा होमबा दा ओरैनोथ' जोङो दा जि खामानियावनो जा जोंनि फरायनायावनो जा जोंनि जोंनि अफिस नि खामानियावनो जा जों गासैयावबो जोङो बे कम्पिउटारखौ बाहायनाय जायो जेरै ओ ओ हमना ला जोङो जेरक्स खालामनाय जेरक्स खालामनाय आरो ओ फट' फट' दिहुननाय आरो बायदि बायदि बायदि अफिसनि खामानिफोराव जोङो कम्पिउटारखौ बाहायनाय जायोआरो आरो जेरै स्कुलफोरावबो फरायसालिफोरावबो जोङो ओ कम्पिउटारखौ लानानै जोङो एगजामखौ होनायखौ नुनो मोनो। सोलोंथाइखौ लानो लानाय जायो आरो हो
नोंथां
हेल' औ औ दासो खोनादों
दा जोंहा कम्पिउटारनि मोनसे कम्पिउटार बेस एक्जाम जायो नङा होनबा नोंथां कम्पिटार थुनानै जोङो एगजाम होनांगोन रेनि बा रेलवेनि औ एस एस सि दा बेफोरबायदि एगजामखौ जोङो कम्पिउटारजोंनो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ बेखौ जोङो बे कम्पिउटारखौ जोङो जेरावबो बाहायनाय जायो। जेरै - मेडिकेलावबो आरो स्कुलावबो फरायसालियावबो आरो ओरैनो जोंनि देहा फाहामसा देहा फाहामसालियावबो ओ बायदि बायदि बायदि बायदि जायगायाव जोङो बेखौ लानाय नुयो आरो जोङो बाहायनाय नुयो आरो औ बेनि अनगायै आरो नोंथाङा मायबाफोर मिथिगौ नामा
दा‌धर कमपिटार होनना बुङोब्लाथ जोङो कयपिटारदोनो सोनारना‌ थायो। दा जोङो सोलोंथाइ सिङावनो जायखिजाया जोङो सरकारि साख्रि नागिरनायानो जा दा जों जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो दा मोनसे ओ डिजिटेल क्लास खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो गिबियावनो कम्पिउटाराव मोनसे पिडि एफ फाइल बानायना लानाय जायो बा बायदिसिना दा जोङो‌ मोनसे भिडिअ' अ भिडिअ' कनटेन्ट बानायना ला
नाय जायो भिदिअ' कनटेन बानायग्रोना लानानै बेखो जोङो मोनसे प्रजेक्टनि गेजेरजों बा प्रजेक्टनि गेजेरजों जोङो मोनसे दिस प्ले खालामनानै जोङो बेखो फोरोंनाय जायो। दा बेखो बुंनो थांङोब्ला जों क्लास लानाय समावबो जोङो कम्पे टारदो बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेजो जों लोगोसे जोङो कम्पिउटारखो बुंनो थाङोब्ला जोङो सावथुन मुलुग बा ओ बायजना ओ भि र' इदिटिं खालामनो थाखाय ओ जोङो कम्पिउटारखो बाहायनाय नुनो मो दा बायदिसिना गान मेथाइ सुजुनो थाखाय दा जायखिजाया हारिमु बिथिङाव मेथाइ सुजुनाय भिअ' भिडिअ' इदटिं खालामनाय बा जाय जायखि जाया ओ जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो कम्पिटार खाय मोनो दा फारसेथिं जोङो औ दा फारसेथिं जोङो गबारनमेन्ट जब नागिरनो थाखाय जायखिजाया एप्लाइ खालामनोब्ला बो जोङो कम्पिटारखो बायजायो ओ गि जब एलाइ खालामनो थाखाय जोङो कम्पिउटारखौ बाहायनाय जायो बेवहाय जोङो बायदिसिना साख्रिनि थाखाय जोङो एप प्लाइ खालामनो हायो बाराथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि कलेजनि एडमिसनफोरा ओ बां बांसिनानो अवानलाइन अनलाइन जाजोब्बाय दा बे अनलाइन खालामनो थाखाय जोङो कम्पिटारखो बाहायनो गोनां जायो दा बेफोरबायदिनो जोङो कले जनि एडमिसनखौ लानानैब्लाबो जोङो कम्पिवारजोंनो बानायनाय जायो। दा बेजों लोगोसे जोङो कम्पिउटारखो जोंनि मिदिक एल डिपार्टमेन्टआवबो जों बाहायनाय जायो दा मेडिकेल होनना बुङोब्लाथ' ओ जोङो ओ जोंनि जितु देहायारि एक्से खालामनाय आल्ट्रासन खालामनाय बा बाय हेल' औ जोङो देहा फाहामसालिफ्राव जों बाहायनाय जा ओ जोङो एम आर आइ खालामनाय बा आलट्रासन खालामनाय दा बेफोरनि जितु रिपर्ट जों नायनाय रिपर्ट चेकिं खालामनाय बेफोर बेलायाव जोङो गासैयावबो जोङो कम्पिटारखो बाहायनाय नुयो। बा कम्पियारखो जोंनो दा गुदि बाथ्राया जाबाय मा बेफोर जेरखम पिटारा हायनाया मोनसे गोज थाखोनि कम्पिउटारखो जों बायनाय जायो आरो जेहेतु कम्पिटारा गोबां रोख दङ' ओज जोङो बेखो गोजौनि सायाव खो जोङो बाहायनाय जायो आरो। दा बेबादिनो ओ जोंङो कम पिटारखो ओ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो ओ जोङो माब्लाबा जोंनि मोन सामथा फट'खो मेम'रि खालामनो थाखाय फट' इडिटिं खालामनाय बा फट' कपि पासपर्ट दिहुनना बो जोङो कम्पिउटारावसो जोङो ओ फार्स्ट ओ पे खालामना लानानै जोङो बेखौ जोङो दिहुननाय जायो। दा गुदि खामानिखो जोङो कम्पिउटारजोंनो मावनाय जायो आरो।
मावजोबनाय जायो आरो औ औ-औ
औ दा नोंथाङा ओ जोङो दा बुंनांगोन ओ कम्पिउटार कम्पिउटार गैयाब्ला दा जोंहा ओ कम्पिउटार गैयाबा जोंङा ओस सोलिनो हानाय दा औ ओ औ दा बेनि सायाव नोंथाङ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो दा जोङो कम्पिउटारा आरो माबायदि खालामबावो
ओरै औ औ ओरैनोथ' जोङो दा कम्पिउटारनि अनगायैबो जेनेबा जोङो दिखांना लांनो हानाय मोनसे सुबिदा जानानैबो फैबाय मोनसे लेपटप ओंखारबावबाय बेबो जेनेबा बेखौ जोङो जेराव थाङो जेनेबा बबावबा जोङो कम्पिउटारखौथ' जोङो दिखांनानै लांनो हाया नङा होमबा आ ओरैनोथ' जोङो ओ लेपटप होनोब्ला जोङो लो लेपटपखौ जोङो दिखांनानै लांनो हायो बेबो बेबो मोनसे कमपिउारनिनो थ्रुयै फैनाय ओरैनोथ' कम्पिउटार होनोब्ला जोङो ओ कम्पिउटारखौ जोङो सि स्कुलफोराव स्कुलफोरावबो फरायसालिफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो। फरायसालियाव ओ कम्पिउटार नङा बानो जोङो एक्जामफोरखौ फो एगजामफोरखौ होनो हाया। जेनेबा गोनांथि गोनांथि जानानै दङ आरोना कम्पिउटार कम्पिउटारा। बो जोंनि थाखाय जों ओ जेरै उम कम्पिउटार नङाब्लानो जेनेबा जोङो खामानिफोरखौ मावनो हाया आरो जोङो फरायसालियावबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो क्लास ओ क्लास थ्रि फोरनिफायनो जोङो कम्पिउटारखौ मोननाय जायो आरो फरायसालिफोरावबो। फरायसाफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो। आरो लोगोस से मायबाफोर मिनथिगौ नामा नोंथाङा कम्पिउटारनि बागै?
औ।
औ।
एम एस एक्सचेलखौ बाहायनाय जायो दा बेफोराव जोङो कम्पिउटारखौ सालायनो थाखाय ओ जोङो बेयाव एम एस एक्सेल एम एस वार्ड बायदिसिना बाहायनो गोनां जायो आरो दा हमना ला जोङो ओ